हालौ औ
औ नोंथां खुलुमबाय
औ दे नोंथांनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय
औ जोङो दा सायखना लानाय आयदा बायदियै जोङो सावरायनोसै आरो नङा होमबा?
औ औ।
औ जोङो दा सायख'ना लादोंमोन दावबायनायनि सोमोन्दै जेनेबा जोङो जे मा मा जायगायाव दावबायफोरखो बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो लादोंमोन नङा होमबा
औ।
नोंथाङा एसे दावबायनायनि सोंदों
उम ओरैनोथ' जों दा उम‌ दावबायनायनि सायाव नङा होमबा ओरैनोथ दावबायनाय होनोबा जों मोनथि मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम बेरायहैनाय बा थांनाय बेफोरखौनो जों मिथियो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां औ।
ओरैनो। उम जोङो ओरैनो दावबायनायाथ' जों साफ्रोमबोनि थाखाय मोनसे मोजां लेसन होनजायो मानो होनोबा जों दाउ दावबायनायाव उम दावबायनायावहाय गावखौ रंजानाय होनायजों लोगोसे गोबां सोलोंनोबो मोनबोयो नङा होमबा। नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
होम दा बेबायदिनो दावबायनायावहाय जों माखासे। माने सांग्रांबो थानांगौ जायो। मानो होनबा जों एसे गोजानाव दावबायहैनाय जायोथ
औ नंगौ नोंथां औ औ नंगौ नोंथां औ।
जों जेराव थाबाय थायो बेनिफ्राय जों जेरावहाय थाबाय थाया जों बाहायसो थांनाय जायो नालाय। जों सिगांग्रो जे जायगायावहाय दावबायग्रोगोन दावबायहैगोन बे जायगायावहाय माबायदि थासारिया बिनि सुबुंफोरनि साननाय हनायफोरा माबायदि जानायफोरा। बा बोथोरफोरा बेहाय मा जायो। बेफोरखौ जों मिथिखानानै लाग्रोनानै जों दावबायहैयोबा मोजां आरो बेफोरखौ जों सांग्रां जानांगौ। ओरैनोथ'। जोङो गोलोम बोथोरफोरावहाय गोजां बोथोराव दाव गोजांनाय जायगा फोराव जेनेबा गुसु जायगाफोराव बेरायहैनो लुबैयोना।
औ नंगौ नोंथां औ नोंथाङा नोंथाङा ओरैनो नोंथाङा ओरैनो बबे बबे जायगायाव बेरायफेरखो ओरैनो फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
ओं आङो दावबायनाय बेरायनाय होनोबा बांद्राय बेरायनाय जायाखै थेवबाबो जा एफा एनै बेरायदों
औ
बिदिनो एसे मोजांखौनो मोनबोदों आरोखि जेनेबा सापज मोनसे। पबितरा होननायावहाय बेरायहैबाय बेवहाय लावखार ओंखाम जानो जों थांदों आरो।
औ औ
जेराव आं गिबिसिन बेयावनो। जेनेबा जोंनि गं थसेयारि गान्दाखौ नुनानै बिराद माने रंजाखानाय मोनबोदों।
औ नंगौ नोंथां
फोरनि उम मिथिंगानि बिफां लाइफां बिबार बेफोरखौ नुनानैबो। रंजाखांनाय मोनबोदों थिग बेबायदिनो आङो मोनसे। शिलंआवहाय जेब्लानाखि थांदों हबा जोंनियावहाय ओरै गरम बेवहाय गुसु बेबायदि हथात मोनहैनायावहाय माने आं गस्ला लांफालायियावहाय होमबा आं बिनिफ्राय मोनसे सोलोंबोनो हादों जेनेबा। जोङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव बेरायोबा जों बेसेबां सांग्रां थि थानांगौ बेखौ आं सोलोंबोनो मोनदों
औ नंगौ।
ओम थिग बेबायदिनो आरोखि आरो जोंनि ओरैहाय मोनसे नामखौ लायाब्लाबो जागोन नामा दैसा दङ।
उ औ नंगौ।
बेवहाय बेरायहैदों जेनेबा बे दैयावहाय। गोलोम बोथोर समावहाय बयबो दुगैहैयो उम बेबायदिनो आरो लावखार ओंखाम बेफोरबायदिबो जायो आरोखि।
औ
ओरैनो नोंथाङालाय मा मायाव बेरायहैखो
बेबायदिनो आंबो गुबुन गुबुन जायगा जेनेबा हा हाग्रामाफोराव बेरायहैबाय आरो नङा होमबा जेरै बेफोरबायदिनो मानास स काजिरङा बिदिनो सुकि दारागाव बेफोरबायदि बगामाथि बेफोरबायदि जायगाफोराव बेरायहैबाय आरो जेरैबायदि जोङो दावबायनाय बुङोब्ला जोंना जेरै गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरै जोङो दावबायनाय बुङोब्ला ओ लामाजों दावबायनाय हाय दै लामाजों दावबायनाय जेरै अख्रां लामाजों दावबायनाय बेफोर। बेबायदि गोबां रोखोमनि जोङो दावबायनाय जोङो नुनो मोननाय जायो नङा होमबा।
ओम ओम।
औ जोङो बेफोरबायदिनो दावबायनानै जोङो जेरैबायदि जोङो रोंगौथि मोनो उम बेफोरबायदि जोङो मबाइलाव। मबाइलाव नुनानै एबा टिभि फोराव नुनानै जोङो बारा रोंगौथिखौ मोननो हाया आरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौथ'।
जोङो जेरै मबाइलफोराव नुयो बेफोरबायदिनो जोङो मोगथाङाव बांसिन मोजाङै नुनो मोनो आरो नङा होनोमबा।
होम
औ औ बिदिनो काजिरङा हाग्रामायाव बेरायनानै आङो जोबोर रोंगौथि मोनदों जेरैबायदि काजिरङा हाजो काजिरङा हाग्रामाया मोनसे गं थसेयारि गान्दानि थाखाय जोबोर मुंदांखा। बेखौ गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन हादोरनि गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोरा बेवहाय गं थसेयारि गान्दाखौ नायनो फैयो नङा होमबा
औ औ।
थसेयारि गान्दानि अनगायैबो गुबुन गुबुन बै काजिरङा हाग्रामायाव गुबुन गुबुन जिब जुनारखौ जोङो नुनो मोननाय जायो जेरै मै मैसो मोसा मुफुर लख्रा बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि दाउ जेरै दाउ म मैना दावउराय बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जिब जुनार दाउसिन दाउला आरो बिफां लाइफांफोर जोङो बै हाग्रायाव जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नङा होमबा?
उम उम उम
बेफो उम बेफोरबायदिनो आरो
बेफोरबायदिनो आरो मानास हाग्रामायावबो बेफोरबायदिनो आङो उम जे दासो बुंलांबाय काजिरङा हाग्रामायाव जि जि नुथायाइफोर नुयो बेफोरबाददिनो मानास हाग्रामायावबो जोङो नुनायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा?
उम उम
बेफोरबायदिनो बै हाग्रामायाव जोङो गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमाफोरनिफ्राय बेवहाय फोरोंगिरिफोरा ओम फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ रोंगौथि होनो थाखाय ए बा ससियेल सार्भिस जेनेबा
औ।
दि होनो बै हाग्रामा एबा गुबुन गुबुन हाग्रामायाव जोङो बेखौ लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो फरायसाफोरखौ नंङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौथ'।
नोंथाङाबो बेफोरबायाददि नुदों जानांगौ।
ओरैनो थांफेरबाय थांनायालाय। आं मानासावहाय थांदों उम ओरै मानासावहाय खेबसे थांदों थांदोंबाबो सिङाव हाबैनाय जायाखैलै आङो ओरैनो सेरावहाय मोनसे दैसाबो होयोना दैसा बेवहाय ओरैनो माने बेलासि समफोरावसो आरोखि थांनाय जादों लोगो लिंलांदोंमोन नालाय। दा बेवहाय ओरैनो बे समावहाय माने पिकनि जासो होयोमोन बयबो बेवहाय ओरैनो थांनानै नायदिं नायदा फैदों आरोखि जों।
औ
ओम सिङाव हाबनाय जायाखै बे मानासाव
औ
ओरैनोथ'
बेरायग्राफ्रा मेरला दंसोयोना दायो।
उम औ दा बै औ दा बै हाग्रामाफोराव गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायथ' गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै हर थानोबो फैयो जेरै गुबुन गुबुन हादरनि फ्राय बै हाग्रामा गुबुन हाग्रामा एबा बे बेफोर हा-हाग्रा रामाफोराव जेनेबा बै हाग्रामा फोराव मा मा जिब जुनार दं मा मा दंफां लाइफां दं मा मा दाउसिन दाउला दं बे फोरखौ नायगिदिंनाव फैयो आरो नङा होमबा नोंथां?
उम उम
बेफोरबायदिनो जोंनि बे काजिरङा हाग्रामा एबा मानास हाग्रामायाव नायनानै जोंनि जोंनि बिजाबफोराव उम बेफोरखौनो सेबखांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
औ
उम
आरो बिब्दि रोखोमैनो गोबां लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा दङ' जेरै सु कि दारागाव बेफोरबायदिनो बगामाथि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोंना लावखार ओंखाम जायगा जाग्रा जायगा दं बेफोर जायगायावबो गोजां उम गोजां बोथोर उम जानो हागौ नभेम्बर, डिसेम्बर, जानुवारि बेफोरबायदि मासाव बै गोजां बोथोर समाव बेयाव हाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफोरा लावखार जानो फैयो आरो।
अ
बै बै हाग्रामायाव बै हाग्रामायाव आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमै उम जेनेबा हमनानै ला ओ फरायसालिनि रोंगौथि बेफोरखौ फरायसाफोरखौ खोन्थिनो लाबोनो फैयो आरो नङा होमबा?
उम नंगौ नंगौ। ओरैनो बियो उम बेफोरबायदि जेनेबा हाबाफारिया जोबोद मोजां हाबाफारि होनजायो जेनेबा फरायसाफोरखौहाय फरायसालिनिफ्रायहाय जेनेबा जयै फोरोंगिरि फरायसा बेरायनो लांनाय बेफोरनिफ्रायबो जों गोबां फरायसाफोरखौहाय माखासे गियानफोरखौ मोनहोनो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
जेरै मिथिंगाखौहाय माबोरै जों रैखा खालामनांगौ? मिथिंगानि समायना बेफोरखौहाय
औ औ।
दा बेफोरखौहाय बेरायनो बेरायनायनि गेजेरजों जों रंजानानैबो बेखौ नुना नानैबो जों बांसिन मोनोब्ला
औ औ मेगनजों नुयोब्ला बां सिन गोसोआव थायो आरो जिहेथु जोङो मबेलावसो नुबाय थायो नालाय। मबेलफोराव मबेलफोर एबा टिभि बे-बेफोराव नुनायखौ जों बारा गोसोआव थाया जेरैबायदि जोङो ओ मोगथाङाव जेरै नुगोन बेफोरो उम जेरै बिफां लाइफां दैमा दैसा बेफोरबायदि रोखोमैनो बांसिनै गोसोआव थानो मोनो आरो। आरो जेरैबायदि सुखि सुखि हाजोआव ओरैबायदि मो जां जायगा उम बेवहाय गोबां बिफां लाइफां बिफां लाइफांखौ जोङो नुनो मोनो आरो मोख्रा बेफोरबायदि दावराइ बेफोरबायदिनो मैदेरफोरबो नुनो मोनो आरो।
उम
आरो बै हाग्रामाया बै बै लावखार ओंखाम जानाय जायगा जिहेथु सुखि हाजो उम बेयावहाय जोङो मोननै दैसखौ नुनो मोनो आरो मोननै दैसानि मुङानो जाबाय उम मोन- मोननै माने बे दैसायाथ' मोनसेयानो। जेरै जोंनि हिमालय हाजो, भुटान, भुटान आरो आसाम बरडार जेरै इ हिमालय हाजो बेनिफ्राय जोंनाथ' मोनसेयानो फैयो भुटाननिफ्राय जिहेतु जोंनि उम भुटान आसाम बरडाराव जोंनि बे उम दैमाया गावफैयो आरो नङा होमबा जेरै मोननै मोननै दैस दैमा एबा दैसा जाफैयोना जेरै सोनाबनि मुंखौ दोनदोन गुरुं दैसा आरो उम आरो सानजानि मुंखौ दोनदों फाग ओम फागला दैसा बेफोरबायदि मोननै रो खोमैनो जोंना बेफोरबायदि मोननै नाम दोननायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो गो
उम उम होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां।
ओ दे दे।
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आंनो दसे सम होनायनि थाखाय।
उम दे दे।